गिबियावनो सानजौफु समनि ओ फंबायनिसिम ओ गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय ओ बेनि गेजेरजों आं नोंथांनो नाव फंनैसो बा मोननैसो सोंलु सोंनो नागिरदों
औ नोंथां
ओ जोंहा दाउ अमा फिनानै।
औ नोंथां
माबायदि जोङो मुलाम्फा मोननो हायो? बेनि सायाव फंबाया माबाफोर फोर ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा? बेनि सायाव।
नोंथां हागोन मानो हाया जानो। आदसा जोंहा दाउ अमा बोरमा मोसौ।
औ।
फिसिनायनि जोंहा मा मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला।
औ औ।
जोंहा बेफोरनि सायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो।
ओम।
जेरै जों मोसौ फिसिनानै मोननो हायो दाउ अमा फिसिना जों मोननो हायो बोरमा फिसिनानै जों मोननो हायो दा जोङो अमा फिसिब्ला।
औ।
जों अमाखौ जोङो मासे फिसिनो हायो जोङो मानै फिसिनो हायो बा जोङो बेखौ मोनसे फार्म हिसाबै जोङो गोबां अमा लानानै जों बेखौ फिसिनो हायो।
औ।
बेनिफ्राय जोङो अमा फिसा मोननो हायो बेखौ जों अमा बिमा बानायनानै जों फाननो हायो। बेखौ जोङो बेदर जोङो गोदानाबो जों फाननो हायो जों बेनिफ्रायबो जोङो रां मोननो हायो आरोबाव जोंहा मा जागोन जोंहा दाउ फिसिनानै बे जोङो दाउखौबो जोङो मासे। से मानै माथाम ओरै गोबां दाउफोर जोङो लानानै जोङो बेखौ फिसिनो हायो बेखौ फार्म बायदिबो जों लानानै जों बेखौ फिसिनो हायो आरो जोङो नाखौबो जोङो गिदिर गिदिर हाखर। बा गिदिर नङाब्लाबो जों फिसायै हाखराव जोङो नाखौ जोङो हेगारनानै जों बेनिफ्राय जों फुवान बानायनो हायो बेनिफ्राय जोङो ना गेदेर गेदेर जों बानायनानै जोङो बेवहाय मा जोङो रां जों आरजिनो हायो। आरो जोंहा मोसौ मोसौनिफ्रायबो जोङो मोसौखौ फिसियोब्ला जोङो मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोननो हायो मोसौ फिसा मोननो हायो हा बे मोसौ होन निफ्राय जोङो रां मोननायजों लोगोसे जोंहा मा जायो आरोबाव गोबां खायसे बिथिङाव जोंहा मुलाम्फा जाबावो मा मुलामफा जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा मोसौनिफ्राय जोङो मा मोनो गोबोरखि मोनो बे गोबोरखि -खौ जोङो खायसे रासायनारि मा बानायनो हायो जोङो हासार आरो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो बे गाइखेर खौबो जोङो फाननानै जोङो। रां आरजिनो हायो आरो मोसौ हालुवा निफ्राय जोङो मा मोननो हायो बे मोसौ हालेव हालुवानिफ्राय जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं मा आबाद थिलियाव जोङो हालेवनानै जोङो मैगं थाइगं फोनो हायो हालेवनानै जोङो माइ मा माइ गायनो हायो आरो जोङो बोरमा फिसियोब्ला जोङो बोरमाखौबो जोङो मासे मानै फिसिनानै गोबांबो फिसिनो हायो स जों बेफोरनिफ्राय गासैनिफ्रायबो जोङो रां मोननो हायो दा जों दाउ बोरमानिफ्राय जोङो फाननायल नङा जों दिनैहाय जोंहा मैगं गैया जों दाउ मासे जों दिनै जानो हायो जोंहा गाबोनहाय जोंहा मैगं गैया जों बै हाखरनिफ्राय जोङो ना मासे बा ना मानै बोखांनानै जोङो मा मैगं जानो हायो स बेफोर बिथिङाव जोङो बै जिब जुनार ना बेफोरनिफ्राय जोङो मा मोनो मुलाम्फा मोननो हायो दा जेरै जोङो बेफोरखौ जोङो फाननानै जोङो मा मोनो जोङो रां मोनो। बैफोर रां फोरजों जोङो खायसे जोंनि नांगौ मुवा बा बेसादफोरखौ जोङो मा सुफुंनानै जों लानो हायो। दा जोङो नायबाय था। ओ नाय जों जेरै बे रांजों जोङो लामा हानथि थिनो थाखाय जोङो मा लानो हायो जों साइकेल लानो हायो जोङो गोजान लामा हानथिनो थाखाय जों बाइक कार लानो हायो आरो जोङो नांगौ बादि जोङो गाननाय जोमनाय नांगौ बायदि जोङो जानाय लोंनाय बैफोर फैसाजों जोङो मा जों नांगौ बेफोरबायदि जोङो बायनानै जोङो लानो हायो ओ दा। ओ जोङो मुलाम्फाबो मोनबाय जों खायसे नांगौ बायदि जोङो मा सुफुंनाबो लानो हाबाय। दा जे नोंथाङा बैफोर जा दाउ अमा बोरमा मोसौ जा फिसिनानै जा रां मुलाम्फा बा बैफोरनिफ्राय मा जोंहा हेफाजाब जायो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा ओ बेनि सायाव आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
दा नोंथाङा ओ बे दाउ अमा बोरमा मोसौ ना फिनायनि आ जोंङो फंनैसो मोनसे बुंबाय ओ ओ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि सायाव बे रां मा मुलाम्फा जायो ओ नोंथाङा सोंनाय सोंलुनि फिनखौ आं होगोन आं नै बे दाउ अमा ना फिनानै फाननानै मोननाय रां ओ बै रांखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो ओ जेरै जोंहा ओ संख्रि बानलु
औ
जेनेबा गैया जायोबा जों बेखौ बै रांजों बै मुलाम्फानि रां जों जोंङो ओ बायनो हायो आरो जोंनो जा मुवा बेसाद नांगौ जायो
औ नोंथा
दाउ अमा ना फिनानै मोननाय मुलाम्फानि रांजों आ जोंङो गावनि नांगौ बायदि जोंङो मुवा बेसादखौ बायनानै लानो हायो
औ
खौ गोबां हेफाजाब होयो बे रांङा
औ
बेबायदिनो लोगोसे जोंङो बै दाउ अमा फिनाय बे रांजों गावनि ओ दा आंखाल बे आंखालखौ जोंङो सुफुंनो हायो
औ‌ नोंथां
जोङ गोसोबायदि जोङो सुफुंनानै जोङो लानो हायो बेबायदि ओ दाउ अमा फिनायाथ' जोंहा आगोलनिफ्रायनो दंखायो बर'नि बर'फोरनाव
औ
बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोदोनिफ्राय दाउ, अमा ओ बोरमा, मोसौ, ना बेबायदि फिसिनानै गोबां माने रायजो जाब गोदिनो आरो बेबायदिनो जों मुलाम्फा मोनबोदों बेबायदि मुलाम्फा मोन नाय रांजोंनो जोङो जोंनि नांगौ सुबुंनि जिखिनि आंखाल बे ओ खालफोरखौ जोङो बै दाउ, अमा फिसिनाय ना फिनायनि मुलाम्फानि रांजों जोङो बेबायदि जोङो नांगौफुंबोनो हाबोदों।
औ नोंथां ओ नोंथांनि भइसआ क्लियार फैयाखै एसे नायनो हागोन नोंथां औ
औ बेबायदि औ बेनिफ्राय बै ओ जोंखौ बेबायदिनो गोबां मुलाम्फा होबोयो। बेबायदिनो गोबां जोंखौ ओ हेफाजाब होयो बे मुलाम्फानि रां दाउ अमा फिसिनाय रांनि मुलाम्फाया बेबायदि आरो बे मुलाम्फाजों रांजों
औ
मा माबायाव खालामबावनो हायो बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंबावना हागोन नामा?
औ हागोन ओ दा जोंहा जों गिबियावनो जों बुंबोखाबाय जोङो दाउ, अमा, ना, बोरमा मोसौ बैफोर फिसिनायजों जोङो रां मोन नो हायो। बे रांफोर जों जोङो माबा मा सोरजिबावनो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो नांगौबायदि जोङो ओ जानाय लोंनाय बेफोरखौथ' जों मोननो हाखाबाय जोंहा मा जोंहा नांगौबायदि जोङो थानो थाखाय जोङो गोबां गिदिर गिदिर न' बां जों लुना लानो हायो। बे फोरबायदि दाउ अ अमा बोरमा फिनायनि जा रां मोननाय जा मुलाम्फा मोननाय जों बैफोर रांखौ जोङो मा नांगौ बायदि थानो थाखाय जोङो न' बां बिल्डिं बायदिसिना जोङो बैफोर रांजों जों मुलाम्फा मोननायजों जोङो लुनानै लानो हायो बा सोरजिनानै लानो हायो। जोङो आरोबाव जोङो बैफोर मोननाय रांफोरजोंनो जोङो आरोबाव जोङो मोजां मोजां जोङो मा मावनो हायो जोङो आबाद फोथारफोराव जोङो मैगं थाइगं गायनो हायो बा जोंङो मुलाम्फ म्फा मोननाय बायदि जों गुबुन आरो खामानिफोर जों मावनो हायो आरो।
औ औ औ।
दि जोङो ओ मा होनो खामानिफोरखौ जोङो मावनानै बै मुलाम्फाजोंनो मावनानै आरो जों गोबां मुलाम्फा जोङो मा सोरजिनानै लानो हाबावो।
औ औ खोनादों खोनादों खोनादों औ औ। खोनादों खोनादों।
औ ओ दा जोंहा बैफोर जा दाव अमा बोरमा फिसिनाय बैफोर जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंहा दिनैसिमहालागै मा होनो जोंखौ मदद होबोदों आरो थांना थासान्दि समफोरावहालागै ओ दिनैबो होदों- उनावबो होदों बा आरो उनफोरावबो बैफोरबायदि जा ओ- अमा बोरमा फिसिनाय बैफोर माने आरोबाव माने हेल्प होगोनखौ आंङो सानो आरो
औ औ औ दा नोंथांनिफ्राय आं औ औ गोजोननाय थाबाय। आ जामि मिथिनो आं मिथियाखैमोन बेखौ नोंथाङा मिथिहोबाय। बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो ओम ओ जि मिथिबाय बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय । ओ दिनैनि बे आं नोंथांनि सोंलु सोंनायनि सायाव जिखिनि मिथिबाय बेनि बागै उननि समाव मिथिबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो बे ओ रायलायनाय हाबाफारिखौ आं ऐसेआवनो दोनथनाय जाबाय।
औ नोंथां ओ आंबो नोंथांखौ साबायखर बावबाय। जे जों दिनै जाबायदि खोथा राय्लायदों बा नोंथाङा गावनि गोबां बेसेन गोसा समफोरखौ आंनो दसे सम होननानै जोंनि ओ आंजों एसे सावराय आरो इयुनफो उनफोराव मोजां मोजां खाय टपिक लानानै सावरायबावगोनखौ आं आसा साथिबाय ओ
ओम गोजोनथों!